हेलौ नोंथां
औ नोंथां
खोनादों नोंथां नोंथाङ दा मा खालाम ओ नोंथां आङो दा नोंजों माखासे बाथ्रा सावरायनोसो होननानै फन हरदोंमोन नोंथां।
औ औ। मा मा बाथ्रामोन ओमफ्राय नोंथां?
अ नोंथाङा ओ। गोथै गारनायनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन नामा? जेनेबा जोंहा बर'नि नेम नेम नेम बादियै जों गोथैखौ माबोरै गारनाय जायो बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। दा गोथै गारनायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला। जोंथ' सुबुं माहारिया गासैबो जोनोम जाखांनायनि उनाव गासैबो सानसे नङा सानसे थैखायो।
बे थैनायनिफ्राय जों रावबो बारग'नो हाखाया। बेनि ओमफ्राय जों बे थैखांनायनि उनावहाय जोंना गोबां नेमफोर फालिनांगौ जायो आरो बे नेमफोर फालिनायनि गेजेरजोंसो ओ जों गोथैखौ गारनांगौ जायो अब्लासो बे जिउमायाहाय सोरगोाव आलो गोजोनै थानो मोनो होननानै फोथायो आरो बर'फोरनि गेजेरावहाय ओ गामियाव सोरबाफोरा थैयोब्ला जोंना सिगां सिगां गामिनि आइ आफाफोर आरो खुरमा बाहागिफोरखौ लिंथुमो आरो गामिनि अनगायैबो बाहेरायाव थानाय सुबुंफोरखौबो जों खौरां हरोबा सोरबाफोर फैयोबा बेफोरखौ फैनो खावलायनाय जायो आरो जेरैहाय बर'फोरा गोथैखौ जोंना औवानि सांग्रां एबा बैसाङाव थिखांनानै गोथैसालियाव लांनाय जायो आरो बेनिफ्राय थैग्राया गोथां समाव बुंनाय बादि सावो एबा फबो। दा बे जायफोर सुबुङा थैदों बा थैनायनि सिगां गावखौ जुदि सावनो बा फबनानै दोननो थिनोब्ला बिसोरनि लुबैनाय बायदिनो जाफुंसार होनो थाखाय ओ खायफा खायफाया सावनो थिनोब्ला सावो फबनो थिनोब्ला फबनाय जायो आरो दा गोथैखौ न'निफ्राय जोंना दिहुननाय सिगांनो सिथ्लानि खोलाहा हा गोथार दै गोथार लानानै आगसि आखाइजों लि बिलिरनानै लिर लिरस्रोयो आरो बेनिफ्राय बैसां खाखांनायनि उनाव गोथै सहखौ खोलाहा ओ खर'सा खालामनानै सिथ्लानि बैसाङाव फुथुयो आरो बेनि उनावहाय न'खरनि सासे मानसिया दैजों बिलिरना हुगारनानै थाव मोदोमनाय फुनो आरो खानाय खानना होयो लोगोसे बेनि उनाव आगसि आखायजों बेदर ओंखाम दौवो आरो फा फाख्रि बिलाइजों दै दौनाय फाव खालामो आरो जोंना बे हारियावहाय बे बेफोरबायदि नेमखौ खालामनाय जायो। लोगोसेनो गोथै नायनो फैनाय मानसिफोरा बयबो ओंखाम बेदर दै दौनाय फाव खालामो। बेनि उनाव फारि गैयै जि गुफुर गोथैखौ खोबनानै रायदोंनि टेवलजों सांग्रायाव खाथाबो आरो बेबायदि खालामब्लालायनो जोंना फोथायनाय दङ जे बै फैगोन जोनोमावलायनो मोज्लाय जानजि बायदि जायो होननानै फोथायो आरो बर'फोराहाय। बेनि उनाव जोंनाहाय नुजाफैनाय बयबो सुबुंफ्रानो गोथैखौ खेबफा खेबफा खुलुमो। बिनिफ्राय बानग्रा साब्रै जायफोर मानसिफोर थायोना बे मानसिफोराबो खुलुमनानै बैसाखौ दैखाङो आरो बेनिफ्राय बाननानै बेखौ गोथैसालियाव लांनाय जायो। बिदिनो गोथै बानलांनाय सिगां-सिगां सासे मानसिया औवानि हासुङाव गो ओ गोबोर हा लगायनानै लगायनाय दै। लोगोसे सनानि आस्थाम, गुफा, दुब्रि हाग्रा थुलुंसि दालाय लानानै आरो खुन्दुं आवा न'निफ्राय बोलांनानै नानै गोथैसालिनि एसे जानगाराव थाहैयो आरो बियो माने गोथैसालिनि गाव थाद्राया एसे जानगाराव जानगार जानानै थानाय जायो। लोगोसे बानग्राफोरा गोथै सालि सहैयोब्ला न' बिगुमाया जायसे जेरै हास्थायो बे रोखोमैनो गोथैखौ फबो एबा सावो आरो बेनिफ्राय फबगोन एबा साव-सावगोन जायगाखौबो सिगांग्रो मा खालामनाय जायो जोंनाहाय फैसा गरसे होनानै माने बायनाय जायो आरो बिदिनो जेनेबा फैसा होग्रोनानै बे जायगाखौ जेनेबा बे गोथैनि थाखाय बायनाय बेफोरबायदि खालामो आरो ओमफ्राय जेरैखि जाया मानो थैनाय मानसिया जुलि जायै सेंग्राब्ला बेनि खर' सायाव थालिर बिफांनि फुलिखौ गायनाय जायो आरो। बेनि ओंथिया जाबाय फिथाइ थायग्रा बिफांफोरनि मादाव जोंना थालिर बिफांनि गुनफोरानो ओ आ थालिर बिफांनि गुनफोरखौ जों आथोनाव जो आथोनाव गोग्लैयो होनना फोथायो, बा मानियो, बेनिखायनो फैगौ जोनोमाव जुलि मोननायनि थाखाय बेखौ गायना होनाय जायो आरो नोंथां। ओ बेनि अनगायैबो जोंना ओ गोथैखौ खोलाहा खरसा ना खालामना फबो आरो गन्थंनि थोंजों खासि एबा थुरि हाग्रा थुनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे उनाव फबखांब्ला बे खासि एबा थुरिखौ बखनानै गारो ओमफाय दाउसा मासे हा-हागारनायबो जायो आरो हा थानायबो जायो बेनिफ्राय हानि दैयाव ओंखाम एसे संना बेखौ ओ बुख्रुबना गारो गोथै सावनाय समाव बनखौ सिरिबा एबा सिरि सिनि जाबनाय जायो आरो बेनिफ्राय न'खरनि आंगो मानसियाहाय बनाव अर लगाय खांनायनि उनाव हौवाब्ला खनबा बेनिफ्राय हिनजावबा ओ स्नि बार गिदिं गिदिं जयै अरलागायो आरो फाथो सेनाजों जै होयै होयै बे हाबाखौ खालामनाय जायो आरो दा हिनजावफोरनि गोथै सहनि खर' जायाव जानाय बिलाइ गोनां फाख्रि दालइ फांसे गायनानै दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय हौवानि गोथै सहनि खर' सायाव आरो बे फाख्रि दालाायखौ गायनाय जाया आरो माने बेनि ओंथियानो जाहैबाय मा हिनजावा थैनानै उजिफिनोब्ला, हिनजावनि खानाया जाहाथे गोबां जायो। आरो नायनो मोजां जायो बेफोरबायदि ओ खान्थिखौ माने, बेफोरबायदि साननाय खौ लानानैनो बे हाबाखौ मावनाय जायो आरो लोगोसे हौवा गोथैनि जिउआ मुक्ति मोनगौमानि बे फाख्रि सिङाव साया लानानै थानाय ओ गोथैना गोथैनो फाख्रि बिलाइजों दै दौनाय फाव खालामो आरो बुङो आरो ना जे जेनेबा ओ नै लोंदो आमोखा नोंबा नों जोंबा जों जोंसै बेफोरबायदि होननानै माने बे फाख्रि बिलाइजों दै दौनाय फाव खालामनानै बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनाय जायो आरो बेनि उनाव जाहोखां लोंहोखां खुगानि अरजोबनाय गुस्थियाव गोजा गाबनि खुन्दुंखौ आवा होनाय जायो। थिग बेबादि खालामोब्ला लायनो फैगोन जोनोमाव बिनि गुस्थियाबो गोजा जायो होननानै जोंना फोथायो आरो हारियावहाय बेफोरबायदिनो जोंना बर' हारिनि नेमखान्थिनि गेजेरजोंनो जोंना गोथै गारनाय हाबाखौ मावनाय जायो आरो नोंथां। दा बेनि अनगायै नोंथांङा आंनो माबाफोर फोरमायनो सानदोंबा फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ नोंथां। नोंथांङा जोंनि बर' हारिनि गोथै गारनायनि सोमोन्दै। जोबोरैनो मोजां आंनो फोरमायनानै होलांबाय। बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय औ नोंथां दा आं नोंथांनो ओ जोंनि बर' हारिनि आबादजों सोमोन्दो थानाय मागो फोरबो
औ।
आं बिनि बारै नोंथांनो माखासे फोरमायनानै होलांनो सानदों नोंथांङा खोनासंलांदो।
औ जागोन नोंथां।
मागो फोर्बो होननानै बुङोब्ला जोंहा बेखौ दमासिबो होननानै बुंनाय जायो जों बेखौ दमासिबो होनो।
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ दे बुंलाय औ एसे मा होनो खोनानायाव हेंथा जादोंमोन नोंथां। औ दे दा मोजां खोनाबाय।
आं गि-गिबिनिफ्राय खिथा लांफिननोसै ओ मागो फोर बो होनबा जोंहा दमासिबो होननानै मिथिनाय जायो जों बेखौ दमासिबो होनो। गोबां जायगायाव आरो गोबां जायगायावनो मागो फोर्बो होननानैै बुंनाय बुंनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ।
ओ बियो मोनसे बर' हारिनि आबादजों सोमोन्दो थानाय फोर्बो। बेखौ जोंङो बर' हारिजों लोगोसे ओ अखमिया जाती बिसोरबो मैखोमैनो फालिनाय जायो। जोंङो बर' हारियाबो बे मागो फोर्बोखौ फालिनाय जायो। मागो फोर्बोखौ जोङो ‌उम पुष दाननि जोबथा साननिफ्रायनो जोङो फालिनाय जायो। जायखौ जोंङो संक्रान्ति होननानैबो मिथिनाय जायो। बिनि उनाव जोङो माग दान। बे बेनिफ्रायनो जोंङो गिबि मागो जेखौ फालिनाय जायो। दा जोङो बर'फोरा बे मागो फोर्बोखौ फालिनो थाखाय जोङो जेब्ला संक्रान्ति जागोन पुष दाननि जोबथा सानखालि बे दिननिफ्रायनो थाग एकदम थाग थियारि जाखायो आरो। ओ जोंहा बे मागो फोर्बोआव जोंहा माखासे फिथा सिथाव जानायनिबो हुदा दंङ। जोङो बे मागो फोर्बोखौ फिथा सौरायजोंबो जानानै हगार हरो। ओ जोंहा फिथा सौरायखौ जोंहा पुष दाननि बे जेब्ला संक्रान्ति जोबथा सान बे दिननिफ्रायनो बानायनानै लाखायो माने सावनानै लाखायो। हरसेमानि सावो आरो जोंङो बेखौ अखानायैसिम माखासे लावखारफोरनो राननानै हरनाय जायो आरोना। बेजों लोगोसे जोङो जेब्ला बे फिथा सिथावखौ सावगोन अब्ला जोङो जागोरलाबाया जोङो माखासे इसोरनि नाम लागोरनानै ओ थैनाय सुबुंनि मुङै एबा मोसौफोरनि मुङै जोङो बावहरगोरनाय जायो। एबा जाहोगोरनाय जायो बेनि उनावसो जों मानसिफ्रा जायो आरो। बेनि उनाव मागो फोर्बोआव जोंहा मोनसे नेम दङ ओ जोङो मागो फोर्बोआव फुङावनो बयबो ओ रावबो सिखारयावनो खोम सि खोम समावनो एबा दाउखा सिला नुयि समावनो जोङो दुगैनाय नेम दङ। जोंहा बेयाव एबा सानजौनानै दुगैयोबा दाखा सिला नुलाङोबा दुला जायो होननानैबो मिथिनाय जायो बिनि थाखायनो जोङो सोरांसि सोरांसियावनो। जों दुगैनानै लोबस्रां खालामनाय जायो आरो। बेजों लोगोसे बे मागो फोर्बोआव गाहायै जोङो फालिनाय जायो। ओ जोंनि लावखार गथ'फोरनि थाखाय जों बे मा-मागो फोर्बोखौ फालिनाय जायो। ओ बे मागो फोरबो फालिनायाव जोंहा मोनसे नेम दङ जाहैबाय जोंहा बेलागर सावनाय। बे बेलागुरखौ जोङो गोबाव समनिफ्रायनो रेडि खालामनानै लाखायो। जोङो बे बेलागुरखौ ओ मोनसे दैसा एबा फुख्रि सेराव बानायनाय जायो ओ बेखौ बे बेलागुर हेबनायखौ लावखार गथ'फ्रा गोबाव समनिफ्रायनो बानायनानै बै ओ जेब्ला फुस दाननि
समखान्थिया जोबनाय लोगो लोगोनो माग दाननि जागायजेनगोन अब्लानो जोङो बे बेलागुरखौ सावनाय जायो बे बेलागुर बिलागुर सावनाय समाव लावखार गथ'फ्रा रंजायै बाजायै हरसे मानि थायो। बेयावनो बे लावखार गथ'फ्रा फिथा सौराय मागिनानै गामि गामि गिदिंनानै जानाय जायो। आरो जोंहा मोनसे नेम दंबावोदि ओ जोंहा बै दिनखालि फुङावनो जेब्ला पुस दाना जोबगोन अब्ला माग मासआ सफैगोन बे फुं समावनो जोंहा बिफां लाइफांफोरनि बिफां लाइफांफोराव जोंहा माइ जिगाब जेनेबा जोङो माइ जिगाब दङनाा बे मा होनो बे मुथि खानाय बे माइ जिगाबनि बे मुरथि खानायजों जोङो बिफां लाइफाङाव खानाय जायो बे माइ जिगाबनि मुथिखौ जाहाथे जोंनि बे बिफां लाइफांफोरा ओ बे बोसोराव बे माइ फिथाइ थायनाय बायदि रेदि रिदां थायो बेखौ नाम लानानै जों खानाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा माग दाननि एक थारिकनिफ्रायनो सानथाम सानब्रै